औ
र र हेलौ नोंथां
औ
अ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ औ फ्रि
अ ओमबा गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
अ नोंथाङा ओ जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जेबोथ' उसुबिदा गैया रायज्लाजागोन।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ दानि ओ फराय ओ दानि ओ प्राइभेट ओ फरायसालि आरो ओ गभमेन्ट बा सरकारि ओ फरायसालि बे बेनि फरायसालिनि गोहोमा ओ सरकारि फरायसालियाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों सरखारि फरायसालिया प्राइभेट स्कुलाव ओ फरायसालियाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो मोननैनि गेजेराव माबाफोर ओ फाराग थिफोर दं नामा नोंथां आं बिनि सायाव फंनैसो रायलायनो होननानै नोंथांजों सानदोंमोन।
नोंथाङा मोजां टपिकखौनो लादों। ए सरखारि फरायसालि ओ ओ‌ प्रायभेट फरायसालि
नोंगौ नोंथां।
बिसोर मोननैनि गेजेराव गोबां फारागथि दं आरो गोबां गोहोम खोख्लै दों आरो।
नंगौ नों
बिनि सायाव नोंथाङा ओ फंनैसो बुंनो हागोन ना?
ओ बुंनो हागोन बुंनो थाङोब्ला आङो गिबियाव सोरखारि फरायसालिखौ बुंग्रोसै
नोंगौ नोंथां।
बेनि गोहोम खोख्लैनो हानाय बायदिखौ ओ सरखारि फरायसालियाव ओ जायफोर फरायसाफोरा हाबो
नंगौ नोंथां।
जोनोम जागोदान बा हाब जागोदाननि इसे उनावनोबा खक स्कुलाव हाबनो लाजेननायनिफ्रायनो ओ लिरनाय, फरायनाय, जानाय गासिबोनि सुब-सुबिदाखौ फ्रियाव मोनजोबो आरो।
अह आदसा उम।
हाबजेननायनिफ्राय लानानै क्लास टेनसिमखौनो गासिखौबो फ्रियावनो मोनजोबो बुंजायो।
उम नंगौ।
फरायसालियाव थांनाय समाव उम जानाय आदारखौ लानानै बेनिफ्राय लानानै हुम फरायनो थाखाय बिजाब आरो लिरनो थाखाय खाथा
नंगौ नोंथां।
मोननाय जायो आरो ओमफ्राय थोजासे रोखोमनि गेलेनो थाखायबो सुबिदा दङ आरो सोरखारि फरायसालियाव।
नंगौ नोंथां।
सोरखारि फरायसालियाव आरो मोजां ओ रोखोमनि जेनेबा
सुबिदाफोर
थाखो खथाफोर एभेलेबेल बिदि मोननो हायो आरो। सोररखारि फरायसालियाव ओ मोजां रोखोमनि बेस ओ बेनि अनगाय
गौ नंगौ नोंथाङा ओइ जि बुंदों गासैबो ओ सरखारि फरायसालियाव जोङो बांसिन ओ गैजारोङै ओ गथ गथ' बा फरायसा फोरनो ओ फरायो होननानै जोङो आद थिखालनि दिनाव बुंनानै लानांसिगोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
दा बैयावहाय जोङो मा माखासे नोंथाङा जे बुंदों जोङो ओ ओ गासैबो सुबिदाखौ जोङो सरकारनिफ्राय ओ मोननो हायो जेरै ओम बिजाब, ओ बेग, ओ गाननाय जोमनाय गस्ला लंपेन्ट, ओ जुथ था मुजा आरो बेजों लोगोस दिनो जोङो मा आथिलाव ओ जोंनो मा ओ बोथिसे ओ बेलासेयाव ओंखाम जानबुं जोंनो ओंखाम जानाय बोथिसे ओंखाम जोङो जाहो
उ उ हेलौ हेलौ